हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथां औ नोंथांजों आङो मा होनैखौ जोंनि एम्फौ फिसिनाय न बायदिसिना सि दा दिहुनाय बायदिसिना जोङो इनि इन्दि सि दिहुननाय इन्दिनिफ्राय जों बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा दिहुनाय नोंथाङा बे नि बागैनोथ' मिथिखागौ जानांगौ न हबा नोंथ औ औ औ नोंथाङा खौ मा होनेखौ नैबे इन्दि एम्फौखौ जोङो उन्दै समाव माबोरै फिसिनानै माबोरै गिदिर खालाम नाय जायो मा फेदेरनानै मान बेनिफ्राय माबोरै खुन्दुंखौ जों बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ दे बिदिब्ला
हिन्दीनि बागै माने बुंनानै थाङोबा नोंथां माने बेखौ लाथा एम्फौ होननानै बुंनाय जायोना नोंथां जाय माने इन्दि बिलाइखौ जायो इन्दिल' नङा माने लाथा एम्फौ जाय लाथा एम्फौ फिसिनायानो नोंथां ओरैबायदि जाहैबाय नोंथां जाय एम्फौआ माने बेफोरबायदिनो बिसा रखम माने फिसा फिसा नंगौना नोंथां बिसे रखम फिसा रखम फिसा फिसा जायखौ जों माने सिख्रि सिखिरिनिफ्राय मोननाय जायो माने जायखौ माने सिखिरि होनो बेफोरबायदिनो बे एम्फौआनो थौ उनाव देरबा सिखिरि्रिनि महराव सोलायहैयो नोंथां जायखौ जोङो हमनानै लाबोना बेनि दैजों माने फिसाजों जों माने फिसा फिसा एम्फौ जानानै जों बेफोर एम्फौफोरखौ माने इन्दिबिलाइ जाहोनानै जाय इन्दि इन्दि बिलाइखौ दंफांनि बिलाइखौ जाहोनानै जोङो बैफोर बिलाइजों माने बेखौ फेदेरनाय जायो। बेनिफ्राय बे इन्दि बेफोर फिसा फिसा इन्दिफोरनि जेब्ला बे बिलाइखौ जानानै जेब्ला खिनाय बेफोर खिनायनिफ्राय जों माने बिसोर बेफोर एम्फौखौ माने साफा खालामनानै माने जोथोनै लाखिनांगौ जायो आरो। नोंथाङा जे मुस्रि बा दाला फोराव जि बनानै जों माने बेफोरबायदि दोननायखौ नुनो मोनो बेखौ जोथोन लानानै बै इन्दि एम्फौफोरा जेब्ला देरगोन जेब्ला देरबा जोङो बेखौ जोङो बै एम्फौखौ माने इन्दि बिलाइखौ ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि खाथुमनानै दोननानै जों माने मोनसे दान्दा रखम दोननानै जों माने बेखौ आलायनानै दोननायखौ नुनो मोनो। जाय आलायनानै दोननाय आलायनानै दोननाय इन्दि बिफाङाव जों माने बैफोर एम्फौफोरखौ बाथाबहोनानै दोनो नोंथां। बैफोर एम्फौफोरा जेथिया निजिनि आदार जानो रोंगोन माने बैफोर गावसोर आदार जानो रोंनाया लासे माने जों माने बेखौ दाला सान्द्रियाव दोनग्रोयोमोन नाथाय गावसोर जानो रोंबा जों माने बेखौ
बेफोर बिलायाव बाथाब बोनानै दोनो जायखौ जों माने इन्दि एम्फौ होनना मिथिगौ बे इन्दि एम्फौआनो माने फिथोब थोबो नोंथां बे फिथोबा
बेफोरबादिनो जेरै खुन्दुं रखम बायदिसिना लाथा लाथा रोजाम रोजायै खुन रखम जिबिला बिदै रखम हाखांगोन बेनो जाहैबाय मोनसे जायखौ होनो इन्दि इन्दिजों इन्दि इन्दि जानानै जेबोला फिथोब थोबनाय बै फिथोबफोरनिफ्राय जों गोबां माने जों सि बानायनायखौ नुनो नुनो मोनो माने बै फिथोब थोबनायनिफ्राय जों माने बै लाथा एम्फौखौ लाथा एम्फौखौ जोङो बै फिथोब खौ जों हाख'नानै लाथा एम्फौखौ दिहुननाय जायो माने नोंथां। जायखौ जोङो जायखौ जोङो जायखौ जोङो लाथा फिसा दिहुननाय होनो लाथा फिसा दिहुननायखौ जों जों बे फिथोबनिफ्राय दिहुनखांनानै बैफोर लाथाफोरखौ जोङो माने मोनसे बिलाइ बा माबायाव साजायनानै दोननाय जायो जायखौ जानानै जायखौ जानानै जोङो बै फिथोबखौ दिहुननानै जोङो बै फिथोबखौनो बै फिथोब थोबनाय जेब्ला गावसोरनि दिहुनथाइजों माने माने खानाय फिसा फिसा बिदै रखमखौ जों माने रुख'नानै जों माने दै गुदुंङाव रुख'नानै जों बेखौ थावख्रि लुनाय हाबा फारि जे थावख्रि लुनाय आगोलथ' खोनायोमोन ना नोंथां? थावख्रि लुनाय होननानै गोबां माने जोंनि जोंनि बर' आयजो बेफोरबायदिनो थावख्रि लुनानै जों माने खुस्रायाव खुन्दुं सानानै बैनिफ्राय जिरै जिरै जोङो होननानै दिहुननायखौ नुनो मोनो नोंथां। बै दिहुनाय खुन्दुंआनो जोंखौ सि दानायाव सि जोंनि गाननाय सि बायदिसिना दख'ना फास्रा हिनजावफोरनि दख'ना फास्रा दानायखौ जों नुनो मोनो। इन्दिफ्राय दिहुनन्नाय जेरै इन्दिनिफ्राय दिहुननाय जेरै जिफोरनि नाम पाट मुगा बायदिसिना बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो इन्दिनि इन्दिनि सिया इन्दिनि सिया, गोबाव गुसु थान्दा मोजां जायो आरो नोंथां इन्दिनिफ्राय मोननाय सिया गुसु, थान्दा जायो इन्दिया इन्दि, जिबिलाइ इन्दि जायखौ इन्दि बिलाइ जानायनिफ्रायसो मोननाय बेखौ इन्दि सि होनाय आरो नोंथां बेफोरबायदिनो, बेफोरबायदिनो बै लाथा एम्फौआ इन्दिल' नङा नोंथां, बेलाथा एम्फौआ जे खारं बिलाइखौबो माने जायो आरो नों जायखौ जोङो, जायखौ जों खारं होनो जायखौ खुरुनसु होनो जों जायखौ माने गामिनि मानसिफ्रा बैनि बिलाइखौबो माने जाहोयो आरो नाथाय बैफोर बैफोरनि फिथोबा बै इन्दि एम्फौ इन्दिनि बादि खुन्दुं ओंखारा माने इन्दिनि बादि खुन्दुं जाया आरो जायबा इन्दि बिलाइखौ जानानै ओंखारनाय फिथोब बेसो माने जोंनि थाखाय बेसो होनजायो माने गोबां बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो थावख्रि, लुनानै इन्दिजों खुन्दुं बानायनानै फाननाय माने सिदा सि जानायाव बाहायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ औ।
बेफोरबायदिनो गोबां बाहायबोबाय नोंथां नोंथाङाबो बेफोरबायदिनि बि लाथा फिसिनायनि बागै नोंथां माबा मोनसे माने बुंनो सानो नामा नों? नोंथांनि नलेजखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन ओ बिदिब्ला जोङो ला औ औ बिदिब्ला जोङो लाथा फिसिनाय होनोब्लाथ' जों मिथि मिथिखायो जानांगौ गोदोनिफ्रायनो जायाबा खामानिखौ जोंनि आइजोफोरा मावगासिनो मावबोयो। बेयाव माने बे खामानिखौ ओ लाथा एम्फौखौ जोङो गोदो लाथा एम्फौखौ मा होनो, गोदोनि मानेखौ उन्दै समाव जों माबोरै मोनो, जाय सिख्रि सिख्रिया जा बिदै खिरिख्रि दैयो बेनिफ्राय जोङो लाथा एम्फौ फिसाखौ मोनो आरो ना? नोंथाङा बुंलां बुंखालांबायमोन औ ओमफ्राय बेनिफ्राय जों मा जायोना बेनो, ओ लाथानि एम्फौ जा जाग्रा बिलाइ जों बेखौ होनाय जायो आरो होनानै जों बे एम्फौखौ जोङो, गोदोर गोलाव खालामनाय जायो। जायनि उनाव बेयो फिथोब दैनानै माने फिथोबनिफ्राय जोङो मा होनो, खुन्दुं बानायो बे खुन्दुंनिफ्राय जोङो मा गोबां जो बायदिसिना खुन्दुंनिफ्राय, ना गोबां सि दायो जाय सिनि बेसेना मा होनो जोंनि ओ ओ सरासनस्रा जोंनि सिफोरनि थ्रुयै जोंनि नैबे, इन्दिनिफ्राय बानायनाय सिनि बेसेना औ औ बेसेन गोसा आरो ओ बे बेसेन गोसानि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजो आनो जा जा बा मायानो जा बिसोर मा? खालामो मोनो बे इन्दिनिफ्रायनो गोबां बायदिसिना सि दुनानै बिसोर बेफार फालांगि खालामोमोन बेफोरनिफ्रायनो रांखावरि आरजियोमोन आरो बिथांमोना ओमफ्राय दानि आथिखालनि, आथिखालनि मुगायावनो बेफोरबायादि गोदोनि बागै इन्दिनिफ्राय खुन्दुं लुनायखौ, जों एसे खम बिबांनि नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि सरासनस्रा ओनसोलफोराव, नाथाय दासिम बे नाथाय नैबे मा होनो बेखौ जोंनि, इन्दि एम्फौनिफ्राय जोंनि दिहुननाय लाथा इन्दि एम्फौनिफ्राय दिहुननाय खुन्दुं दिहुननाय, बायदिसिना लाथा फिसिनाय बायदि आदब खान्थिखौ जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जायो। नाथाय जों दानि दानिख्रुइ माने गोदो गोदाय जों बांसिनै जोंनि मा होनो इखो लाटारनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय आदब खान्थिखौ, जों बाहायनायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो ओ मानोना गोदोनि दिनाव जोंहा मानो बेफोरबादि जोंनि ओ रासायनारि जों खुन्दुं जायखौ जोङो बिगियानगिरिफ्रा दारिमिनफोरनिफ्राय मि जोङो बायदिसिना खुन्दुं दिहुननायखौ नुनो मोन आथिखालाव ओ बेफोरनि बेफोरनि बादि आथिखालाव दिहुननाय बायदि बायदिसिना दारिमिन जोनथार बायदिसिनाफोरा बाय माने आगोलनि समाव गैयामोन आरो नोंथां थारैनो आगोल आगोलनि समाव गैयि खायावनो समाव मा खालामोम मोनो जोंनि आजै- आजौफोरा माने बेफोरबायदियैनो एम्फौ फिसिनानैनो एम्फौनिफ्रायनो बेफोरबायदि खुन्दुं दिहुननानै बायदिसिना जोमग्रा ओ गान नग्रा बायदिसिना जोंनि ओ खसाब ओ फोरखौ बानायनानै लायोमोन आरो। गावसोरनि न'आवनो बिसोरो मा होनो ला था एम्फौ फिनायखौनो बिसोर गुबै एम्फौ फिसिनाय होननानै मानियोमोन आरो गुबैमोन आरो बिसोरनि गानग्रा जोमग्रानि गुबैयानो जैबाय लाथा एम्फौ फिनानै खुन्दुं लुनानै बायदिसिना खसाब बानायनाय नाथाय जों दानि आथिनि मु मुगायाव मा नुनो मोनो बेफोरबायदिनि उल्थायसो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। मानो जोंनि दारिमिन फोरनिफ्राय दिहुननाय मा होनो ओ बायदिसिना सिफोरखौ बाहायनायखौसो जों आथिखालाव ओ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो औ औ ओ थेवब्लाबो जोङो दा दाबो जोंनि गामिफोरनि गेजेराव आवबो बांसिनै खमैब्लाबो जोङो ओ लाथा एम्फौ फिनानै खुन्दुं लुनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बे लाथखौ ओ जोङो खुन्दुंनि थाखायल नङा जों बे लाथाखौ जोङो ओ मा होनो बेखौ बर'फोरा बेखौ जों जानो थाखायबो बाहायनाय जा नुनो मोनो आरो। जानायावबो बे ला औ बे आ लाथाखौ जोङो जानायावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ बिदिनो ओ बर' आइजो फोरा मानो लाथानिफ्रायनो गोबां ओ खुन्दुं दिहुननानै बेफोरखौ बे फार फालांगि खालामनानै मानो हाथाय बाजाराव बेफोर खुन्दुंखौ फाननानै ओ फैसा आरजियोमोन आरो नंगौना नङा बिथांमोना मा मा खालामो ओ बेफोरबायदियैनो ओ सि दानानैबो बे खुन्दुंनिफ्रायनो नआवनो सि दानानै फान माने रां आरजियोमोन आरो दा आथिखालाव मा जाबा दा आथिखालाव बेफोरबायदिनो जोङो इन्दिनिनो गोबां इन्डास्ट्रि आरो जों गोबां दारिमिनखौ जों नुनो मोन नाय जायो आरो जेराव जोङो ओ इन्दि सि पाट मुगा बायदिसिना बानायनाय फेकट्रि जायखौ जोङो दारिमिन होननानै बुंनाय जायो। बेयाव दासिम दाबो मा होनो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर ओ मा होनो बिखो बायदिसिना बिगियाननि दारिमिननि हेफाजाबाव बायदिसिना इन्दि एम्फौखौ फिना नानै बेनिफ्राय खुंन्दुं दिहुननानै गोबां ओ मुंदांखा ओ बेसेन गोसा सिखौ बानायनायखौ जों दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो जाय सिफोरनि बेसेना ओ सरासनस्रा ओ सिफोरनिख्रुइ बिसिनि बेसेना गोबां जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नि ओ जोङो इन्दिनिफ्रायनो रां आरजिनानै जोंनि नखर सलायनाय बायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेफोरबादि इन्दिनिफ्रायनो बायदिसिना गिदिर- गिदिर दारिमिन बानायनानै जिउ खुंनाय खौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलफोराव।
उम नोंगौ नोंथां जायखौ माने जायखौ माने जों इन्दि बुङोना नोंथां बे इन्दिनि लाख इ जि बिला
ओ इन्दि एम्फौ खौ नि अनगायैबो बेनिफ्रायनो जों बायदिसिना आद बाथ्रा दंबावो आरो जायखौ जोङो मा होनना बुंनाय जायो लाथा एम्फौ नङा होमबा? लाथा एम्फौ ओमफ्राय आरो ला थां एम्फौनिफ्राय जोङो इन्दि बिखौ मोननाय जायो ओमफ्राय जोंनि मोनसे मा दंबावो गा होननाय मोनसे दङ मुगा सि मुगा सिखौ जोङो लाथा एम्फौनिफ्रायनो मोननाय जायो नाथाय मोनसे ओ मा होनो बेखौ लाथा एम्फौया जेब्ला ओ फिथोब खायो गुफुर गुफुर ओ गुफुर गाब नियानो फिथोब खायो आरो ओ खायसे लाथाफोरा मा खालामोनो गुफुर गाबनि फिथोब खानायनि अनगायैबो एसे मुगा गाबनि बिसोरो फिथोब खायो बेफोरबायदि ला थां एम्फौखौ जोङो आलादा खालामनानै दोननाय जायो आरो जायनिफ्राय जोङो गुफुर गाबनि लाथा एम्फौनिफ्राय जोङो इन्दि खौ इन्दि सिखो दिहुननाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो जाय मुगा गाबनि एम्फौ बेनिफ्राय जोङो मुगा सि खौ दिहुननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो इन्दि सि सि आरो मुगा सिनि मा होनो फारागखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ ओरैनो गोबां माने बाथ्रा नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा माने गोबां माने बाथ्रा बुंलांबाय माने जों सानैजों माने इन्दि एम्फौ इन ओ लाथा एम्फौ फिसिनायनि बागै इन्दि खुन्दुं लुनायनि बागै गोबां बाथ्रा माने सावरायनानै गोजोनबाय नोंथां माने गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय साबायखर नोंथां बेनि थाखाय माने समाबो जोबबाय नोंथां साबायखर नोंथां
औ औ दे औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों
औ औ नोंथां
औ गोजोनथों।